हेलौ
औ नोंथां
हेलौ अ खोनादों ना नोंथा अ खोनादों खोनादों होनबा गिबियावनो फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय सिहरग्रोबाय
अम ओ नोंथां सि मबो
औ होनोमबा जों दा दावबायनायनि सायाव एसे सावरायनोसै नामा
औ दे सावराय जायो नोंथां
अ होमबा नोंथाङा आंनो गावनि माने दावबायनायफोरनि मोनदांथिनि बागै एसे बुंफोरना होनो नामा नोंथाङा माने बबे बबे जायगायाव दावबायखो। बोरै बोरै दावबायखो।
औ ओरैनोथ' गोबां दावबायाखै दावबायदों एसे खाथि खाला जेरै रायजो खाथि खाला रायजोफोराव ओ मेघालय ओरैजाय ओ अरुण चल अयेस बेंगल सिक्किम बेफोराव दावबायदों आरो ना।
औ औ
दावबायनाया माने गोनां बहुद माने दावबायनांगौ मानोना बै जायगानि ओ बायदिसिना आबहावा आरो था नाय बिसोरनि जिउ खुंनाय राहाफोरखौ जों सोलोंनो हायो बा मि थिनानै मोनो। फुंनो थाखाय जों दावबाय नांगौ जों गोबां माने गावनि जिउखौ एसे आपडेट खालामनो हायो आरो जों दावबायनायनि गेजेरजों। लोगोसे जों ओ गोसोफ्राबो गोजोननाय मोनो जों बायदिसिना मोजां मोजां ओ नुथायफोरखौ नुनानै
औ औ
नोंथाङाबो दावबायबाय जानांगौ गोबां जायगा ना
गोबां माने आंथ माने बिदि गोबां जायगायाव बेराय ओ दावबायनानै मोनदांथि गैया थेवब्लाबो आं बे खाथि खालानि जोंनि ओ आसाम सिङावनो थानाय दिडिमा हासाव जानांगौ बेयाव थुमजां होननाय मोनसे माने ओम दावबायग्रा जायगा दं बेयाव दावबायहैनाय जादों। बेनि उनाव जोंनिनो नैबे आसाम रायजोनि खाथियाव एबा जोंनि भारत हादरनि सेराव थानाय भुटान हादरसा
औ औ।
औ औ बेयाव दावबायनाय जादों।
औ।
माने माने एफाग्राब दावबायनायनि माने माबा गैया आरो ओ मोनदांथि गैया
औ औ।
अ होमबा नोंथाङा ओरैनो लोगोफोरजों दावबायो ना माने न'नि मानसिफोरजोंबो दावबायो?
आं बांसिन लोगोफोरजों दाव दावबायदों! माने ओ लोगो लोगो फोरजों दावबायोब्ला थांब्ला माने इन्ट्रेससिन जायोना अ बेरायनाय फोराव बायदिफोराव ओंखायनो बांसिन बिनो लोगोफोरजोंनो बेरायनाय जादों आरो।
औ औ अ। होमबा नोंथाङा मालाबाफोर न'नि मानसिफोरजों अबावबा माने बबेबा जायगाफोराव दावबायफेरबाय नामा?
आंथ सिगाङाव उन्दै उन्दैफ्राव बेरायदों खिन्थु दा आरो दामानि बिदि नखरनि सुबुंफोरजों बेरायनाय जायाखै।
औ औ।
उम।
ओ आंनाबो नोंथां होननाय बायदिनो माने लोगोफोरजों बांसिन दावबायनाय जायो। मानोना‌ माने लोगोफोरजों माने गोसोआ एसे जायो आरो ना ओ। मा होनो आंखौ गोजोननाय मोन आरो लोगोफोरजों साननाय हनाय साननाय-हनाय फ्राबो एसे रो-रोखोमसे जायो ओम औ औ सान औ साननायफ्रा गोरोबलायो। बेनि थाखाय लोगोफोरजों दावबायनो साबसिन मोनो आरो आरो। न'नि मानसि बुङोब्ला आंबो नोंथांनि बायदिनो गोदोनि समाव न'नि मानसिसो दावबायनाय जायैबाय खिन्थु दा माने बैसो देरै-देरनायजों लोगोसे लोगोफोरजों माने बांसिन दावबायनाय जाबाय आरो।
औ नोंथां नोंथांमोन औ औ नोंथांमोननि खाथियाव खाथि-खाला बेरायग्रा जायगा दङ नामा?
अ जोंनि खाथि-खाला बिदि बेरायग्रा जायगा बुङोब्ला जोंहा नै माबा ओ मानास हाग्रामा
औ।
बे मोनसे दं। बेनि उनाव जोंहा रानि बे रानि गाथोन जायखौ जाय लावखार ओंखाम जानो फैयो मानसि फ्रा रानि गा थोन लावखा लावखार ओंखाम जाग्रा बेयाव बे बे बे दं। बेनिफाय नैबे जोंहा मानास मानास हाग्रामा बे मोन नै आ जो आंनि आंगो न'नि साखाथियाव।
औ औ।
होमबा ओ नोंथांनि सा-साखाथियावबो नोंथांमोननि न'नि साखाथियाव माबाफोर दावबायग्रा बिदिनो जायगाफोर दं नामा?
ओम जोंनि खाथियाव बो दं मोनफा मोननै। बिदिनो जोङो ओ ओरैजाय भैरबकन्द'आव बेरायजायो ओमफाय औ बेजोंनो ओमफ्राय जों बे भुटान राय जोआवबो भुटान हादोरावबो बेराय हैजायो।
औ औ।
लोगोसे आरो ओरै जोङो ओ ओ इनथो नेसनेल पार्क बे अरां नेसनेल पार्कआवबो जों बेरायहैजायो खाथि जायो। जोंनिखै जोंनिनो।
अरां
औ लोगोसे आर ओरै तेजपुरजों बायखोनदा नेरसो जोंनि थानाय जायगाफोराव थांजाबाय
औ औ। ओ होमबा नोंथाङा ओ नोंथाङा नोंनि बा नोंथांनि माने बिदिनो जेब्ला फरायसालि समाव दंमोन बे एबा कलेज फरायनाय समाव लोगो स्कुलनिफ्राय बा कलेजनिफ्राय दावबायनो लांनाय जायो बिदिनो मालाबाफोर लावखार ओंखाम जानो मालाबाफोर गुबुन जायगायाव बेरायनो नोंथाङा बेफोर माबा मोनसे मोनदांथिखौ मोनफेरबाय नामा?
थाङोबाथ' दिग्रि दिग्रि फरायनाय समाव बेरायदों बिदिनो ओ सोलोंथायारि दावबायनायाव थांदों। ज' ओ दे। इन्ट्रेस्टिं जायो लोगोफोरजों बेरायनाय ओमफ्राय आरो खायसे माखासे मिथियै बुस्थु ओ मिथियै खोथाफोरखौ मिथिनो हायो।
औ औ
बेबायदिनो जों माने फोरोंगिरिफोरजों थांफानानै फोरोंगिरिफोरनियाव सोंनो हायो सोंनानै लानो सोंनानै लानो मोनो। बेबायदिनो जों खायफा खायफा मिथियै ओ बुस्थुफोरखौ जों मिथिनो हायो।
औ आंनाबो नोंथां होननाय बायदिनो माने गोदो फरायसालि समाव बा कलेज समाव बिदिनो मालाबाफोर कलेजनि फरायसालिनिफ्राय दावबायनो लांनायाव माने लोगोफोरजों थांनाय फोरोंगिरिफोरजों ज' थांनाय बेफोरनि मोन्दांथि दं एसे एनै माने बे समा जोबोद मोजां जायो आरो ना जोंनि थाखाय मोनसे माबाबो जानानै थायो बे माने मा होनोखौ मेम'रिस जायखौ बुङो
औ
मोजां मेम'रिस गोदोनि लोगोफोरजों माने फोरोंगिरिफोरजों गोदो उन्दै समाव माने लोगोफोरजों बेरायनाय फोरोंगिरिफोरजों बेरायनाय माने गोदान गोदान जायगा एबा माने माबाफोरखौ खौ मिथिनो मोनो आरो गावबो गाव गावखौनो मोनदांनो हायो बे दावबायनायनि गेजेरजों आङो आंनि साननाय मथेबा
औ।
आरो गोसोनि साननायफ्राबो स्रां जायो। ओ खर'नि एबा बिदिनो सिन्था जानायबा दुखु जानायबा एबा मा होनो इखौ ओ दिप्रेसनफोरखौ माने एसे बे बेफोरनिफ्राय एसे जानगाराव थाङो आरो एसे माने साबसिन लामायाव फैयो बायदि मोननाय जायो आङो।
औ नंगौ नोंथां
औ औ नोंथाङा माबाफोर खोन्थानो हागोन ना माने नोंथाङा मालाबाफोर ओ माने दुखु जानानै बा बिदिनो ओ माबा माबा बाथ्रानि टेनसन जानानै नोंथाङा बिदिनो बेरायनो थांनानै गावनि गोसोखौ जोबोद मोजां मोनो बिदि माबाफोर माने जाफेरनाय दं नामा?
दङ गोबां समावनो मालाबा जायो बिदिनो गावनि जिउखौ लानानै मालाबा बिदिनो बायदिसिना खोथाफोरखौ साननानै माने जिंगासिनानै माने जोबोद ओ माने गोसोआरि खस्थ' मोनो। बे समाव। बै समाव जोङो अब्लानिया लोगोफोरजों दावबायनो थाङो। ओ बेराय बा बायदिसिना रंजाहोयो। अब्लानिया जों बैफोर जायफोर माने गोसोआव मोनसे जिंगा थानाय बेफोरो माने गोमायो आरो।
औ औ।
बेबायदि रंजानायजों बा बेरायनायजों बा मिथिंगानि बायदिसिना ओ समायना महर नुनानै जों बावगारनानै मोनसे गोसोआव गोजोननाय। खौ जों लाबोनो हायो आरो।
आंनाबो नोंथां होननाय बायदिनो मालाबाफोर माने गावनि जिउनि बागै बा माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै जिंगासिनाय जायोब्ला माने बबेबा जायगायाव बेरायहैयोब्ला गोसोखौ मोजां मोनो माने बे जिंगा सिनायनि फ्राय एसे जानगाराव फैनाय बायदि मोनो आर
औ औ औ।
बेयो मिथिंगानि मोन से मा बिखौ? सोरजिनाय ना मा बुंगोन बेखौ? माने गावनि नुथायजोंनो मानसि गोसोखौ माने ओरै बायदि मोजां लामाजों माबा खालामनो हायो होननाय बायदि औ औ होनबा नोंथां बेखि खिनियावनो दोनथ'सै नामा?
औ जायो दे नोंथां होमबालाय दे औ नोंथांसिमबो गोजोननाय थाबाय।